गामोन क्रिकेत गेलेनो थांगोन ना थाङा?
अ क्रिकेट दङ' होनबा
औ औ बादिगोन खोमालै बेलेग माने दिसथिक बाय दिसथिक
थिम मोन बेसे?
हा
थिम मोनबैसे जागोन बायदि?
मिथिया मानै मोनथाम जागोन खोमा
जाखियानाङो आरो माबा जागोन खोमा समबाराव जागोन खोमा। माने गाबोन प्रेकटिस खालामना थानांगौ आरो प्रेकटिस खालामनांगोन
सोलोंनो
औ
लेंहरदों नामा होनबा?
औ लेंहरदों प्रेक्टिस खालामनांगोन ना गोबाव एसे। होमबासो देरहागोन ना
औ
अरुणाचलाव जागोन खोमा
अरुनाचलाव उम
बेलेग बेलेगनो फैलाबायगोन खोमालै। बेलेग बेलेगनि फैलाबायखोमा
उम उम हेबि हेबि गेलेयो उरनास'ल
औ
ओमफ्राय स्कुलनि गैयाना मा जाखो?
स्कुलनि गोजा माने बेलेगनि दंदेरो।
बेलेग बेलेग दङो आरो ना
बेलेग बेलेग स्कुलनि आरो माने स्टेट बाय स्टेट नालाय
जिखुनु बेलेग बेलेग ला-लादेरना लादेरलाबायनाय आरोना
औ बिजोंनो माने बारायलायदो आरो बदायलायनाय खेल
उम
फैसामोन आरो देरहाबा बिसिबांमोनो थाय दस हाजारखोमालै
देरहाबा?
उम जोंनि ग्रुप ना माने दस हाजार मोनगोन आरो
फास सेकेण्ड थाड बेसेबां बेसेबां होयो फार्स्टआव बेसेबां सेकेणडआव बेसेबां?
सेकेणडआव माबा खोमालै पास हाजार दं खोमा
फास हाजार
औ ओमफ्राय थारना बोरमा मासे खोमा
थार्ट नासो साबसिन बाव माथो बिदिबा
हो
थादना साबसिन जागोनथो बोरमा मोनबा
औ माने बोरमाया बांद्राय गिदिर नङा आरो फिसासोनो एसे
इदि होनदों माथो
गाबोन अबेयाव ओमफ्राय सोलोंहैगोन ना
हो
अबाव अबाव सोलोंहैनो
दैमालुनावनो सोलोंगोन
दैमालुआव
औ
खैथासोआव थांनांगौनो दुइथा थिनथा खैथायाव
औ दुइता इदिनो थिनता सारिथासो सारितासोआव जागोन खोमा
बेलासिसोदा ना
औ बेद आ लाबो फादो नोंना
आं लांगोन गाबोन
औ माजों फैगोन नोंलाय
साइकेलजोंसो थांगोन आं ससे नोंसिनाव बाइक दंबा हारसिंसो जालांगोनथ' आरो बाइकबो गैयाना
कासमिरलाय फैया होमबा
हो
काश्मिरा फैया बेबो रोङोमोन माथो गेलेनो
मिथिया आं खबर हरदो
रोंसाबो माथो इबो गेलेनो
रोङो रोंनायालाय
किपार थानायाव हेभि जागोनना रोङो इयो
बिमलाबो देथार बिमला
हो
बिमलखौ लांफानोसै बिमलाबो देनजार जों गामिना
औ बलिंआव मोजां रोंना इयो
रोङो
खैजनसो जागोनथाय जानाया थिमासो आं इखौसो सानगासिनो दं
जागोनदां बिदिनो खैथासोआव ओमफ्राय माबाया
गेलेगोन ना खोथासोनिफाय गेलेगोन
फाइनाला
ओ
ओ मिथिया जों थाब थांनांगोन खोमलै एसे एकथासोआव थांनांगोन खोमा
औ माने फार्स्टआव ओरैनो जागोन आरो उनाव फाइनाल जागोन आरो उन खेबसेयाव
उम
समबार खालि ओरैनो जागोन आरो थांनांगोन ओरैनोबाबो ओमफ्राय उनाव फाइनेल जागोन आरो
नायगोरनो नागिरदों आरो माने ना
औ थांनांगौनो होमबाबो माबायाव ओरैनो ट्रायावनो थांनांगौनो
ओं थांगोन सिलेक्ट खालामनायाव
माजो लांङोथाय लांनायासो
गाज्रि लान्दांफोरजों लांफैया बे
हो
गारि लांदांफोर ला-लागोना लायाखै?
बिदिनो माबाफोरजोंसो लाङो खोमा टाटा मबेलफोरजोंसो लाङो खोमा।
ओंखायनथ' गारि लांदां जों।
औ। अखाफोर हाना होबा सेस जागोन माथो होनबालाय
प्लास्टिक खोबनांगोन प्लास्टिक गोजौआव
औ आंथ' बलाराव बारा रोङालै आङो बेटिंआवलाय एसे जासाबो।
बलिंफोरावसो रोंगोलै आं बलिं
जायालै बारा रोंनोनागिरा गेलेबाय थानोमोना बारा प्रेक्टिस खालामबाय थानाय जायाना जों
क्रिकेट फुटबल एब फुटबलजों क्रिकेट ओमफ्राय भलिबल इसोर मोनथामखौ मोजां मोनो आरो गेलेनो।
औ बलिं क्रिकेट अबेसेनथाय बेदमिन्टन बिराद दंना खेलफोराबो।
बेटमेनटनखौ गेलेनो बायोलां एसे।
हा?
भलिफोरखौ मोजां मोनो क्रिकेटखौ मोजां मोनो आरो।
ओम बेदमिन्टनफोरा बोरै जायोथाय?
थोन मोना इजिसोलै
जोंनिथिं बारा बिदि थुन माने बार बिदिनो देरहानाय बादायनाय बेफोरबायदिया बेटमेन्ट'आ बाराजाया खोमालै ना?
बेदमिन्ट'न बारा गेलेनो होआलै जोंखै
खम बेलेगाव खिन्थु
क्रिकेट एफोरखौ गेलेयो आरोना
औ बेलेगाव जायोखोमालै बिदियाबो ह'किफोराबो जायोखोमोलै ना बेलेगाव
बेलेगावसो जायो।
जोंनाव खमलै हकि जायाखोमा होमबाबो जायोलै जोंनाव माने बर' मानसिफोरा गेलेयो खोमा जोंनाबो
ए
बेलेगाव मावबो देरहाना फैदोंमोनथाय आं बावबायसो बिखौ हलिचरना दालाय देरहाना फैलायनाया
गाबोन
देरहाना फैलायदोंमोनना हरि-हल-हलिचरना हा?
प्रेकटिस लानो थांसै होमबा गाबो ना ओरैनो
औ।
मा खालामगासिनो दं दालाय?
है ओरैनो दं।
ह साबेसे जायामोनलाइ क्रिकेट गेलेनायाव
हा?
साबैसे साबैसे लायोमोनलाय टिमाव क्रिकेट ना?
ए बिसिना बारा मिथिलाय लाङालै बावबाय। होम न' खाथिनि सासे आमायासो बिराद नायबाय थायो।
बार'जन बार'जन ना एगारज'न एगारज'नमोन नामा
औ बिदिनो। बिदिनो खोमालै आं बारा मिथिलाय लांआ बारा नाया आङो
ओ
क्रिकेटनाबो दाख्लै थुरनामेन्ट जादों खोमा इदिनो
उम अरूणाचलाव जायोना
ओं अरुणाचलाव जायो ओमफ्रायना बिलेग-बेलेगयाव जायोखोमालै जोंनिथिं खमलै होमबाबो बेलेगाव मालाय बांसिन जायो।
बिल्डिंखौ मालाय थुनानै होबाय थायोना
औ उनथिं खम
उम
मोजाङोलै जोंनावबो उनाव जालांगोन स्टेडियामफोरा ओंखाराबा जा फिसा फिसा ना
मोजां गेलेबाथ' आरो गोजान-गोजान थांनो मोनगोन दिल्ली मोजां गेलेनो रोंबा क्रिकेटावबो
औ मोजां इनकाम दं इफोरावबो।
थाखा मोनो इदियाव मोजाङै गेलेनो हाबा
ओ बिराद कलिमोनना खत्थ' माहाजोन जादों कर'रपटि।
मालाय मोजां गेलेयोबा।
औ जेबो मोन
कर'रपथि जाबाय मालाय गोदो उन्दैनिफ्रायनो गेले बोबाय नालाय इसोरो
हा
ओन्दैनिफ्रायनो गेले थारबाय बा मालाय
उम बांसिनानो क्रिकेटल' गेलेयोबा
हो
बांसिनानो क्रिकेटल' गेलेयो होनदां क्रिकेटानो बरियासिन नालाय
मोजां मोजांआलाय क्रिकेट आ दे होमबा आंना एसे माबा खामानि दंलै
औ दे दे होमबा नोंथां
हा जावग्लिनो थिन्दों
ओं ओं दे दे होमबा नोंथां